औ नोंथाङा फ्रिना नोंथां?
औ नोंथां फ्रि आङो।
आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरादि फोरनाव नङा हबा नोंथां गोदो गोदाय दाहोना रुवा थि बा बखालि होननानै मिथिनाय जायोमोन नङा होबा नोंथां बेफोर दाहाना रुवाथि होनना बुंङबा मा फोरमायनाय जायो नङोन नोंथां बा ना मा होनना बुङो जोङो दिनैथ' जेनेबा जों मिथिनो मोनला दा गोदो मा माब्रैमोन बिनि सायाव एसे दानारुवाथिनि सायाव फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ आं खावलायग्रोनाय जाहैबाय आरो नोंथां औ नों
नोंगौ नोंथां बे खोथाया जोबोद सैथो। गोदो गोदाय जोङो ओ बर' माहारिया मानि गाव गावनावनो जायो जायना जेरनाखि दाहोना रुवाथि लावखार बेफोरबायदि मानि ओ सोदोबा खोनानो मोनोमोन सोदोबखौ नङा होनबा नोंथां? नाथाय बेफोरो मा जों बेखौ एसे मिथिना लानाय नङा होनबा नोंथां। जेरै दाहोना आलदा आलादा रुवाथिया आलादा आरो लाव खारा आलादा नङा होनबा नोंथां? बोरैबा जों सानोबा मानि एखे बायदिखौनो मोनोमोन नाथाय बियो गोबां आलादा आलदा गावनि मोनसे रल बा खामानि दङ आरो बिसोरना
नंगौ नोंथां थारैनो औ
जेरै ओ दाहोना होनना बुङोब्ला जोंहा ओ बेखौहाय मानि गुबुन मोनसे न'खरफोर लाबोनानै मानेबाव दोनफै थ'यो मानि ओ ओ बेनो मानि मोनसे रां होनानै नङा होमबा नोंथां? जेरै बेखौ लाबोनानै न'आवनो जेब्ला दैज्लांनि समाव बेखौ बाहायनाय जायो गोबांनो। ओ दाहोनाखौ जोङो हालएवनाय आलि खोनाय बेफोरबायदिनो मानि गोबां मानि दुब्लिनि खामानिखौ जोङो मावनो गथायनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां दाहोनानो लोगोसे न'फोरावबो माबाफोर खामानि दङबा बेफोरजों दाहोनाफोर खौनो मावहैयो नङा होमबा नोंथां? लोगोसेनो जोंहा मा रुवाथि नङा होनबा नोंथां। रुवा थियाथ' हौवा मानसिया जाया हिनजाव मानसियासो जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो सोरबा गोरिब न'खरनि मानि गैयि न'खरनि सासे हिनजावसा। उन्दै बा गिदिर बा बुरियानो जा बिसोरखौ मानि एसे न'खराव गोनां बा खामानि बुरजा थानाय बिदि न'खराव लाबोयो नङा होमबा नोंथां आरो लाबोनानै बैखौहाय न'नि जेनाखि खामानिफोर जेरै थोरसि लथा सुनाय न' सिबनाय बाजारफ्राव जेनेबा ख'रस खालामनायाव थांनाय बेफोरबायदि मानि गोबां मानि खामानियाव बाहायो रुवा थिखौ आरो रुवाथियानो हिनजाव मानसि जायो आरो नङा होमबा नोंथां। जों बेफोरनि ओरैनो गथ' लानायफोरखौबाबो जोङो बे नुनो मोनो। ओ रुवाथिखौहाय। माने बुंनो थाङोबा न'नि गासै खामानिखौ माने रुवाथियानो मावजोबनांगौ जा फैयो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ आरो थिग बिदिनो जोंहा आ लावखार जायखौ होनना जोंहा मोनथियो। लावखाराथ' दासिमबो सम सम जों नुनो मोनो सोरबा सोरबा गोनां सुबुंफोरा सोरबा गैयि सुमुरखौ लाना फैयो गाव गावनि न'आव बेफोरबायदि माबानो थाखाय जाय जायफ्रा मोसौ बोरमा बा मैसो गोबां दङ नङा होन नोंथां न'आव जायखौ जोङो न'खराव सामलायनो हायाबा जों गाव हारसिङै अब्लानो जोङो गुबुन सासे मानसिखौ लानानै दोनफैयो आरो जोंनि न'आव नङा थां जाय-जाय मानि बै मोसौ बा बोरमा बा मैसो बेफोरखौ गुमनो थाखाय। दा लावखारनि खामानिया हा-हाग्रा ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो गोबां बुरजा बुरजा बाजि बा द'जि जेनाखि मोसौफोर बेफोरखौ हारसिङैनो हाग्रा बारियाव थांनानै ओरैबा ओरै माने गुमैबाय थानांगौ नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओरैहोलाय जेरै गांसोफोरा दं बेफोरजों होलांलाय बेखौ जाहोहैलाय बे गांसोखौ होलांनानै बा दस्राजों नायसैलाय बजों गांसो दङ अब्ला मोसौखौ बेनिफ्राय होना लांसैलाय। आरो बैयाव मानि बिसोरखौ जाहोसैलाय बिदिनो मानि जों गोबां नुनो मोनो जेरै लावखारफोराबो माने गोबां माबा दङ मख'जाथाव मख'जाथाव खोथाफोर लावखारनि सोमोन्दै सावरायोबा जेरै लावखारफोरा ओ माबाफोराव मोसौ बा मैसोफोरनि बिखुङाव गाखोलायनानै माने गान खनलायो। माने मेथाइ रोजाबलायो आरो नङा होमबा नोंथां औ। बिदिनो लावखारा ओ मोनसे आखाइयाव मोनसे लावथि लायो। जायखौ जों गावनो बानायो लावथिखौ। बेखौ लानानै माने होयो माने गासिबो मोसौआथ एखे थाया औ माबेबा माबेबा माने मोसौ फोरा मानि गोबां माबा थायो ओ खारलाबायग्रा सौनो नागिरलाबायग्रा बिदि थायो नङा होमबा नोंथां दा बैफोरनि थाखाय माने लावथि फोरखौ लानाय जायो बैसोरखौ माने सिगिनो थाखाय आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
जे बै मोसौफ्रा लावथिखौ नुयोबा एसेबाबो गिखायो बे सैथोखा दासिमबो जों नुनो मोनो। माबा मोनसे लावथि फिसा बा गन फिसा लानानैनो जों मोसौफोरखौ सिगिनो हायो। दा बेफोरो लावखारनि खामानि आरो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोंहा जेरै दाहोनाफोरखौथ आं बुंखाबाय जेरै बिसोरना आलि खोनाय बा हालेवनाय बेफोराव बा दाहोना फोरखौ माने गोदोनि समाव माने गोबां माने दाहोना लावखार बा रुवाथि बा बखालि बेफोरखौ माने जों गोबां नुनो मोनोमोन आरो नोंथां नङा होमबा नाथाय आथिखालावथ' खौ जोङो नुनो मोनला माने बैफोरनि जेनाखि रां हरनाय बेफोरो एसे खममोन नालाय दा बेखायनो सुबुंफोरा माने बेफोराव दाहोना लावखार थानाय माबाफोरखौ गारबाय। दा माने नोङो सानसे हाजिराफोर मावहैबानो बेयाव माने बा जौ बा द'जौ बेफोरबायदि मोनबोयो। आरो जेरखम भारि खामानि मावोबा एसे गिदिर खामानि मावहैबा नोंथाङाथ सानसेयाव स्निजौ दाइनजौ बेफोरबायदिखौबो नुनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो जों गोमालांदों आरो मानि जों एसेबां मानि रां होनो हाया नालाय। लावखार दाहोना बा रुवाथिफोरनो। नङा होमबा नोंथां मानो होनब्ला बिस्राबो जिउ दङ नखर दङ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो आरो लासै लासै जोङो गोमालांबाय बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरा जोंना लावखार लालायनाय मा लानाय नाथाय गोदोनि समाव जोङो दाहोना खार रुवाथि बखालि बे सोदोबखौ जोङो माने गोबां खोनायोमोनो नङा होमबा नोंथां खुगा खुगा नाथाय आथिखालाव जोङो रावनिबो खुगानिफ्राय दाहोना लावखार बखालि रुवाथि बेफोरबायदि होननायखौनो जों माने खोनानो मोनला मोनथां सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ दा बेनो नोंथां नोंथाङाबो एसे बिनि सो सोमोन्दैनो जेनेबा दाहोना रुवाथि बखालि बेफोरनि सोमोन्दै एसे ओ आंनि सिगाङाव फोरमायना होलांदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां थां दाहोना बा रुवाथि बा लावखार बा बखालि नङा होमबा नोंथां बियो सोदोबफ्रा गोबां आलादा आलादा आरो
औ नोंथां औ‌ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोथां